मा खालामदो
दङ' र'
बेरायनो थाङा नामा
थाङो
मायाव थाङो नोंलाय बेरायनो थाङो दा बेरायनो थाङा होमबा हेलौ बेरायनो थाङा नोंहा बेरायनो थाङा
थांगोन
मायाव थांगोन
जेराव मेराव थाङोन आरो जों ओइ मादै मादै नै मा होनदों हरदोंनो मानो अ इसोरो हेलौ माबानिया लै जों सानैखौ जों सानैखौलै माइ गायनो नोंसोर सानैया जोहानाव फैयो होनथ फराय हायला गाबोन लिंदों
हेलौ
हेलौ
उम
मा
ओंखाम जाखांबाय
ओमफ्राय आं दालासि जाया थायो नामा
मा ओंख्रि जाया
मा ओंख्रि जाखो
थोथ गुनना
मा ओंख्रि जाखो
खै मा बेखोनो खोनथाबाय थानांगौलाय नो
खोन्था मा ओंख्रि जाखो आं बावगारबायना
माबा फाथो ना लै फाथो ना ना फ्राय
ना फ्राय सोर एवा बेखौ ना फ्राय खौ
बिदि सोंग्रा मा बिदि सोंङो नोंलाय आं रागा जोंङो सो
हेल'
उमलै बिदिबो होननो मोनलाय लाया आरो आं दा
गलाखौ र'
जिखिजाया रायज्लायबानो जायोब्रा
उ एदि रायज्लायबानो जायोब्रा
होनबालाय नोंलाय मानो इदि सोंबाय थायो
दुर्गा फुजायाव मायाव फुजा नायैनो थाङो नोंलाय मायाव मायाव नायजानो
जेराव दङ इयावनो नायो
हो
जेराव दङ बेयावनो नायो
मा होनदों
जेराव दं इयावनो नायो
ए ओमफ्राय माइ गायनो रोंगोना रोङा नोंलाय माइखौ मादि गायो माइखौ मादि गायो खोन्थालाय गंना गायो ना जना जायो नोंथाङा माइखो हेल'
मा मा मा मा मा
माइखो जना गायोना गंना गायो ना गसंना गायो मादि गायख' मायखो
गसंनाबो गायो जो
खोथिया फुनो रोंगौना रोङा नोंलाय
फुनो रोङालै खोथिया बेलेग रायलायलै आङो बासोयो इदि रायलायबाथाय
मा होनदो
बिदि रायलायनो नाङा
मार नोंथांनि हेलौ हेल' माथोखौ मोजां खोनाफैयाखै इथिं
माहाय मा मा
अबाव थाबायगासिनो दं नोंथाङालाय
लामा लामा थाबायदों
मानो लामा लामा थाबायनांगौ जाखो ए
माथो होनायबा होआ होनना थानो हायो होमबा
बिदि हाया
है रायलायबानो जायो बे जायखिया
बेलेगजों रायजलायबाय थाबानो जायो नामा इनिखाय
सा नुनानै दां फन बायदिनो जानांगौ र
हो ओम
जाजों बिद' रायज्लायहरनानै
ओं।
ओम।
गरमगासिनो नामा? अखाखो नायाखै? हेल'? हेल'?
साया बालाय। मा?
अखा हागोना हायाखै?
हायाखैलै।
मानो? अखाव हो?
ओरैनोलै।
अनला ओंख्रिखौ मारै सङोलै बिमा खोनथालाय।
हेल' खोन्थालाय नोंथां।
संनो रोङा आङो संनो रोङा।
ओंखायनो बायो आङो।
हा?
मारै सङो?
है आं संनो रोङा।
मा संनो रोंगौ होनबा नोङो मा संनो रोंगो?
रोङा आं गासिखौबो संनो।
नों ना मैगं संनो रोंगौ इखौनो खोनथालाय। होम।
ओ गरमाव माबा खायसो बायसो मोनथारबायलां, फै बैथिं थांनोबा।
हेल'?
मा?
मा ओंख्रि संनो रोंगो मा ओंख्रि संनो रोंगो? ओ दाउदै रोङा?
आलु फ्राय दउदै फ्राय।
दावदैखौ मारै एव सि एवो
आयु आं जि सोंनाङा रि बायो आं
होम?
बिदि सोंनाङाब्रा।
दावदैखौ मारै सङो? दावदैखौ मारै सङो इखोनो खोन्थानो रोङाबा मानि मानसै।
मानसि नङा अनथोबसो। इखौ सोरबा जेनेबा रायलायो बेलेगाव खोनाहैथारो बे बेखायसो, फैसा मोनलायनाय रायजा होगोनसोलै नों आंगो न'आव रायजागोनसो।
इफोरखो नां आ एह। बर' सिख्लाफोरा हेलौ अक्ट'बराव थांसै आं एबार
फाय नोंनिसो गोसोरा
उम बाइक गंसे लानोसै ओमफ्राय
लानोसैसो फैसा गैया गारा
बायक गंसे लानोसै बुलेट बुलेट लानांगोन गंसे
फैसाखौ नुहरनाया नोङो
हम
दाबो हदनो हायाखै
फैसाखौ हराना आं बुथुमनोसै दां आं बु
आंनो हरदो दानि माबा हर थिनि हाजार
हेल'
उम
मा खबर
मोजांहाय मोजां
नोंथाङा आबाद मावनो रोंगौ ना रोङा नोंथाङा
माबा उम
हेल'
दङ दङ
आबाद मावनो रोंङो ना रोङा नोंथाङा आबाद जेरैहाय बानलु आबाद माइ आबाद दा माइ आबाद दा माइ आबाद गायगासिनो नङा होमबा दा दाथ' आथिखालाव ओ माइखौ गायालासिनो दाइरेक्ट फो खायो फोखायसो नङा होम्बा हेल'
मालै आंङो सिरि थाबा मोना नामा
इखोल' होननो रोंगो
नङालैय लाइ लाइनाव थाबाय थानांगोब्रा होमबानो जायोना
नों नि माथोखो खोनायाबा मायबा जागोन नामा इयो
खोनाबायना दा दुससे थादोलाय न मोनबाय ना
ए ख गैया
नोंलाय मा खोब रोंगौ मालायखोसो बेसां सोंबाय थादों
उम
नों रोंसोगारो